हेलौ औ नोंथां हेलौ हेलौ
औ खोनादों नोंथां
अ-अ नोंथाङा नोंथाङा दायो फ्रिना
ओरैनो दं दायो
हेलौ ए आं नोंथाङा फ्रिबा आं नोंथांनाव ओ ओमफ्रायो खबरा मोजांना
मोजाङानो औ-औ ओमफ्राय नोंहालाय मारैथो खबरफ्रा
आ आंनाबो मोजांङानो दे खबरा औ ओमफ्राय ओरैनो दैलांनि माइ गायगोना गायाखै
मा माइखौथ गायबायमोन गायनायालाय जोंहा नै नै दा सान्नैसो सान्दुं दुमखावबाय थानायखाय बन्द जाथदों आर ना अखाथ‌ गैया नालाय दायो
आ जोंनियाबो बिदि बिदिनो अखा गैयैनि गायनो मोनाखै अ ओमफ्राय नोंथांनाव आंङो मोनसे खोथानि एसे सावरायनोसो नंदोंमोन। ओ
औ सावरायजागोन दे।
ओ नोंथाङा एसे बर'नि बैसागुनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा माने सावरायनो हागोन नामा बैसागुनि सोमोन्दै
औ औ औ औ हागोन हागोन। होमबा आंङो एसे फोरमायनो होनसै नोंथांनो नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे सोंबाय जेला
औ
बैसागु होनोब्लाथ जोंना बरनिनो मोनसे गाहाय फोरबो जाय आबादजों सोमोन्दो लानानै जोंङो बे फोरबोखौ खुंङो।
बैसागु होनोब्ला जोंनि साफ्रोमबोनि ओ गोसो बोराय बुरि गथ गथाय सेंग्रा सिख्ला सिख्ला गासैनिबो गोसोफ्रा रंजाखांनाय फैयो बियो मोनसे रंजाथाइ फोरबो बैसागुआ ओ जोंहा बैसागुखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो आबै आजौनि समनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों बा फालिबोबाय थादों रंजाबोबाय थादों। गाव गावनि गोसोखौ हगारसारनानै मोसाबोदों रंजाबोदों बेफोरबायदि आरोना बेनो मोनसे जोंनि रंजाथाइ फोरबो आरो बैसागुआ दा बैसागु होनोब्ला जोंना गोदोनि समावथ बैसागुआ जोंहा गोबां गोबाव सम जायोमोन। नाथाय आथिखालावथ जोंङो खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरोना बैसागु गोदोनि समावथ जोंङो लाला बिलानो ओरैजाय से मास गाहाम जाहैलाबायनो नागिरोमोन गुबैयै गोदोनि सानाव जों बांसिन दाइन सानखौथ' फालिथारोमोन बेवहायनो गेजेराव जेराव जोङो गिबि सानखौहाय जोंङो बैसागुखौथ ओरैनो बैसाग मासाव खुङो नालाय बैसागनि एक तारिखनिफ्राय ओमफ्राय जोङो ओरैनोथ जोंङो सैथ्र मासनि जोबथा साननिफ्रायनो बैसागुखौ फालिनाय जायो। मानोना जोंङो सैत्र दानानि जोबथा सानखौहाय जोंङो मोसौ बैसागु हिसाबै जोंङो फालिनाय जायो।
औ
बै मोसौ बैसागुआव खालि जोंङो मोसौफोरखौहाय फुंनि समावनो थुखैनाय बे हाबाफारिया जायो। बे मोसौ थुखैनाय समाव जोंङो माखासे मोसौफोरखौहाय फान्थाव लाव जोगोनार थाइखा बायदि बायदि फिथाइफोरनि गेजेरजों फिथाइफोरजों माला बानायनानै जोंङो बिसोरखौ गानहोनाय जायो गोदोनायावहाय ओइदिनखालि जाय दिनखालि थुखैगोन ओइन दिन खालि जोंङो गानहोनाय जायो आरोना मोसौफोरनो माला हिसाबै सुनानै ओमफ्राय बिनि उनाव जोंङो बेखौ लोखोना बिलाइ लोखोना फिफां बा जोंङो बेखौ रायदों फिफां बैबायदि बिफांजों जोंङो मोसौफोरखौ ओइदिनखालि होलांनाय जायो आरोोना जों गुबुन लावथिफोरजों बुनाय जाया लांनाय जायो आरो बेबायदिनो थुखैनो थाखाय जोङो दैमा दैसाफोराव होलांनानै लानानानै थांङो आरो होना लांना थांनानै जोंङो बबावबा दैसाफ्राव थुखैनाय जायो आरो मोसौफोरहाय
आ।
जोङो थुखैखां लोबखां जायखाया मालाफोरखौ गानहोखांनानै ओ लाव बै बायदिसिना माबाया हानानै लानाय लाव फान्थाव बे फोरखौ जोङो होबोनाय समावहाय लामा लामा सारबोनानै मेथाइ खनबोयो आरो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा होननानै। जोङो मेथाइफोरखौ खनबोयो आरो खनबोनानै बिदिनो दैसासिम होब नानै दैसायाव थुखैयो थुखैनानै जोङो जों आरो मोनसे नैबे होबोनाय समावनो जोङो बिसिनो फोथाबो फुननानै होयो जोङो गोसोम हा बा गोसोम हांगार माबाजोंहाय। जों बिसिनो फोथा फोननानै होयो आरो मोसौनियावहाय। फाख्रा सिख्रा मोजां नुनायनि। दा बिदिनो होबोनानै जोङो बिसोरखौ थुखैखां लोबखां आरामनो गोदान गोदान दिरुंजों खानानै बिसोरखौ जोङो गांसो गोनां जायगायाव खानानै थांफिनो आरो ओमफ्राय ला दा मोसौ होबोनाय समावहाय जों जायखौ बाहायदोंमोन बैखौ जोङो दाना थांफिन नानै बाख्रियाव एथेबना दोनहैयो आरो बेबायदिनो जोङो गावबा गावनि ओ मोसौफोरखौ थुखैखांनानै जोङो थांनानै आराम दुगैस्रां लोबस्रां थाहैनाय जायो आरो उनावहाय जोङो ओ इदिनखालिनो जोङो गोखा गोखै खा नाय बो जायो गोखा गोखै खानानै जानाय जायो मानो होनोब्ला जोङो बैदिनखालि गोखा गोखोखौ गोबां एक्स' एकथा जोङो गोखा गोखैफोरखौ खानानै जानो हायोबा संनानै जानो हायोब्ला जोंनि देहाफ्राव बायदि बायदि बेमार आजारफ्रा जाया होननानै जोंनि गेजेराव फोथायनाय दं आरोना बेबायदिनो फोथायनायनि गे थाखाय जोङो बैफोरखौ जोङो बबावबा हाग्रा बंग्रायाव नागिरनानै संनानै जायो आरो।
औ।
औ। दा बिनि उननि सानखौहाय बिदिनो संनानै जानानै जोङो गिबि सानखौ फोजोबो बिनि उन खौ जोङो मानसिनि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। बै मानसिनि बैसागुआव जोङो मानसिफोरजों से थारिखआव जोङो बैसागनि से थारिखआव जोङो मानसिनि गाव गावनि बिमा बिफा गेदेरफोरखौ अन ओ खुलुमो सिबियो मान होयो। जोङो उन्दैफोरखौ अनो बेफोरबायदि खालाम होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो गोदोनि समावथ' जों मानसिनि बैसागु सैमानि बैसागु मावजिनि बैसागु बेबायदि होलायलायनाय थायोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोङो सानथामसिम हालागैल' जों नुनाय फालिनायखौ नुनो मोनसै आरो आ आं बुस ङै नोंथांनो खौनो फोरमायबाय नोंथाङाबो एसे आं फोरमायनाय समाव थालांनायफोर माबाफोर दंबावोबा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
अ नोंनोंथाङाथ'जोबोद जोबोद मोजाङैनो फोरमायदो आ ओ ओमफ्राय ग गुदि खिथागोननो नोंथाङा बुंजोब्बाय ओ आंबो एखौनो बुंनो सानोदि जे नोंथाङा बुंनाय बायदि जे बर'फ्रा गोगोदो फ्रायनो जे बैसा गुआ जे बैसागुखौ माबायदि फालिबोदों बैसागुआ गोदो माबायदिमोन आआथिखालाव माबायदिमोन जों बेखौथ' दाफ्राय जों नुबायानो थायो जानांगौ जे माबायदि दिडफारेन्स दाबायदि सोलिगासिनो दङ। ओ जेन जों बैसागु गिबि खुंजेनो बा ओ माबानि ओ बर'नि बैसाग मासनि से था रिखनिफ्राय खुंजेनाय नङा होमबा? ओ आरो ओइ इंराजिनि जिब्रै थारिख नङा होमबा जि जिब्रै थारिखनिफ्राय जोंनि बर'फोरना स्टार्ट जायो बैसागुआ ओ नोंथाङा बुंनाय बेैनो फास बैसागु होबा मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु ना-नाथाय जोंनि गोदोनि आबै आबौ मा खुंबोनाय बायदिबा आरो बिसोरनि आरो जोंनि दा आइ आइ बाबामोन होननाय बा बिदिबा बिसोरो गोदो बैसागुखौ मासमोनसे गाहाम दंमोन बेयाव गोबां रोखोमनि बैसागु थायो जेरै फासआवनो जेनेबा मानसि बैसागु मोसौ बैसागु थाबाय आरो नेक्स्टआवहाय जेनेबा सैमानिम अ मानि दावनि हांसोनि बेफोर गाससिनिबो बैसागु थायो होननाय खोनानो मोनदों। नङा होमबा थोहोआव गोबां नियम नियम खालाम मे गोदोनि आबै आबो मोना खुङो होननाय ओ फालिमोन होननानै जों ओ खोनानो मोनदों आइ बाबा आबै आबौनिफ्राय नाथाय आथिखालाव जों गोबांखौ नुनो मोनो जे जास्ट मोननैल' बैसागो फालियो ओ ओ मोनसेया मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु स स बिसोर मोननैखौल' आथिखालाव गोबां खौ फालिनाय मोनो आरो फालिनायखौ नुनो मोनो ओ आरो गोदोनि बायदिथ' मास मोनसे गाहाम जाला दानि दाथ' फ्राय हप्तासेनो जाबावला ओ सानथाम सानब्रैल'सो जायो नङा होमबा ओ सानथाम सानब्रैल' सो जायो बेयावनो फास बैसागुआव जेनेबा मा मोसौ बैसागु जाय जाय जिब्रै थारिखनिफ्राय स्टार्ट जायो ओइदिनखालि फुङावनो सिखारनाय न'खरनि सोद्रोमा जेनेबा गा हाय सोद्रोमा ओ बिमा एबा न'खरनि गाहाय सरि बिफा एबा न'खरनि गाहाय बिसोरो सिखारनानै न'खरनि मोसौखौ बिदिनो ओ बायदि मैया ओ फिथाइनि माला गानहोयो माला जेरै थाइथा लाव फान्थाव हाल दै बेफोरखौ हानानै बेखौ सुनानै औवानिे औवानि थेउल सुनानै बेफोरनि माला गानहोयनि उनाव ओ दोसिखौ सारायनि हांगार हांगार होनो बेखौ थाव थाव दं लगायनानै मोसौआव थुनाय जायो थुथुनायनि उनाव गासिखौबो ओ फोरखौ खालामखांनायनि उनावहाय मोसौखौ हगारनानै ओ दैसा एबा न' खाथिनि फुख्रि आरिफ्राव थुखैनो लाना थांनाय जायो ओ ला-लाना थांनाय समावहाय बायदि रोखोमनि ओ ओ जेरै बर' बर'फोरनि जा मोसौ थुखैनाय खननाय मेथाइ बेखौ खननाय जायो ओ बेखौ जों बयबो मिथिखागौआनो जानांगौ मेथाइआ मामोन ओ दा बिदिनो मोसौ थुखांनानै गा-गासैबो ओ मोसौ थुखैखांनानै मोसौखौ फोथाराव हगारना होखांनायनि उनाव बेनि उनाव जायो बे ओ दिनखालिनि ओ जोंनि बर'फोरनि न' खर न'खरनि गासै दाबफोरा हाग्रानि ओ मैगं थाइगं बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै गासै गासै एकस' एकथाना बे बेसेबांबा मैगं हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै खांना जायो ओ बेखौ गोदोनि दिनाव फ्राय ओ बारा बेदरजों जायामोन नाथाय आथिखालि गोबां सुबुं आं जायो ओ मानोना जों गोबां जायगायावनो बेदर जानाय नुनोमोननायखाय जोंबो जायो बेदरजोंनो ओ जों बेखौ मानो जायो बा जि बेखौ जोंनि आबायाव मानि बुंनाय बायदिब्ला बेखौ जायोब्ला जोंनि बेमार आजार फोरा मोजाङै हामो होनना बुंनायखाय जोंबो जायो ओ स' बिनि उनाव नो संक्रान्त होननाय जायो ओ बर'निनि ओ उनाव फैयो ओ मानसि बैसागु मानसि बैसागुआवथ' फुङाव फुङावनो सिखारनानै जेरै ओ बैदिन खालामलि गेदेरा उन्दैखौ ओ गिदिरा उन्दैखौ अन्नाय होयो आरो उन्दैया गिदिरखौ खुलुमो ओ बे बायदिनो लाखानाय उनावहाय काम सि फुं सेरजा लानानै इदिनो बोरायबा बोराय सेंग्रा फ्राय सेंग्रा बुुरिफ्रा बुुरि गथ'थ'फ्रा गथ'फोर बिसोरो बर'नि हारिमुवारि दामजु जेरै खाम सिफुं सेरजाथा लानानै रं जायो बेबायदिनो बर'नि बैसागुखौ खुं खुंनाय जायो आरो दा दा दा नोंथांनि रायलायनानै जोबोद गोजोननाया मोनबाय जों टाइमआो जाबाय होमबा देना नोंथां
जागोन दे नोंथां